औ नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों
मा होन्दों
मा होनदों नोंथां एसे गोसा बुंलाय नोंथाङा
मा खालाम मा खालामदों
अ आं जिरायना दं नोंथां ओंखाम जाखांनानै नोंथाङालाय
औ आंबो बिफां सिंआव जिरायनानै दं
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा
औ जाखांबाय
जाखांबाय होन जाखांबाय होनदोंना नोंथाङा
औ माबा आं माथोखौ बारा मोजाङै खोनायाखै नामा
अ एसे माबादों आरो ना नोंथां माने ओ गेजेराव रायलायबा एसे गोमा लांनाय बायदि जादों
नोंथाङा नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो
आं दालि दालि ओंख्रिजों अमा बेदर भाजाजों जाबाय। नोंथाङालाय
औ आङो औवा मेवाइजों दालि खारै जादों नोंथां
मा खबर
अ खबरा बिदिनो दे नोंथां ओजों बोथोरफोरा बोरै नोंथांमोननिथिं
जोंनिथिंथ' बिराद गरम बोथोरा माने बायेराव ज'नोनो हाया बिराद सानदुं थां थां नाङो। नों-नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिंबो बिराद सानदुं दुंदों नोंथां माने बाहेराव अम थांनोनो हाया जादों थांबाबो साथा लानानै थांनांगौ बिदि जादों ओमफ्राय बे फेन दसे गैयाबानो गोलोमजोबनाय बायदि बो थोरानो
ए जोंनाबो बिदिनो ओमफ्राय नोंथांजों आङो माइ गायनायनि खोथा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओम माइ गायनायनि होननो थाङोबा आं जोंनि बर'फोरनि माइ गायनायनि माबाखौ खोन्थानोसै नों थां ओम फार्स्टआव जोंना माबा खोथिया खोथियाखौ फोग्रोना लायो आरोना बे माइ गायनायनि सि सिजा सिजोन सफैहां सौफैहां जाबा बोथोरा माइ गायनायनि बोथोरा फैहां फैहां जाबा बे खोथियाखौ गायना लायो आरोना। ओमफ्राय बे खोथियाया एसे गोलाव-गो-गोलाव-गोलाव जाबा माने फुजाहां जाबा बेखौ ओ रुवा नि एबा बिदिनो खाथि खालानि मानसिफोरखौ लेंहरनानै खोथियाखौ फुयो आरोना।
ओमफ्राय जोंनि माइखौ माने माइ गाय नाया जोंना दैज्लां बोथोराव गायो माइखौ अखा हायो नालाय अखानि टाइमाव गायो आ रोना ओमफ्राय दाबो बे बोथोरानो सोलिगासिनो सोरबा सोरबा माइखौ गायखांबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा दाबो गायनो दं। ओमफ्राय बेनि माइ गायनायनि प्रसेसआनो जाबाय फार्स्टआव बेखौनो होनबाय आङो खोथिया फोनाय ओमफ्राय बेनि उनाव माबाखौ हाखौ प्रिपेयार खालामनाय ओ जायखौ जों ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर फिसा नङाबा ट्रेक्टर गिदिर लानानै माइखौ माबा माइखौ नङा सरि माबाखौ हाखौ माबायो आरो ना गुरै खालामना लायो हेवो ओमफ्राय आगोलथ' जोङो माने जों माने जोंनि आइ आफोमोना आइ आफामोननि समाव माबा ओ मोसौजों हालेवोमोन आरोना। ओमफ्राय दाथ' जों बेफोरखौ खौ बारा नुनो मोनला जों ट्रेक्टरजोंनो हेवो माने मोसौफोरखौबो दा रेस्ट होनाय बायदि जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोङो बांसिनानो ट्रेक्टर गिदिरजों हालखौ हेवो। ओमफ्राय हालेवनाय टाइमाव ओम बे दुब्लियाव ना थायोना ना फिसा फिसा थायो हाग्रानि नाफोर ओमफ्राय बे हाल एवनाय टाइमाव बे हालखौ एवबा बे ना फिसाफोरा गोजौआव फै फैजोबो आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा बेखौ नुनानै ओ जेखाइ खबाइ लानानै बेखौ गुरनो थाङो आरो ओमफ्राय गुरबा बिराद। बिदिनो ना फिथिख्रि ना खावै गोरि ना बेफोरखौ मोनो आरोना।
ओमफ्राय बेफोरखौ नायनानै। जोङो ज' जानानै नायनो जोबोद मोजां मोनो आरोना ना हमनायखौ। ओमफ्राय दाथ' जों एसे देरबाय नालाय मानसिफोरा। माने बिदिनो हाब्रुआव। ओंखारनो बायो ओंखायनोथ' जों दा नाफोरखौ हमला आरोना। आगोल जों फिसा फिसा टाइमाव उन्दै टाइमाव जि बिदिनो। ओ सानद्रि लानानै बिदिनो हाल एवनाय नुबा। नाफोरखौ हमनो थाङोमोन आर ना जि एक्साइटेड जानानै लोगो। फोरजों। ओमफ्राय बिदिनो जाबाय हालेवनायनि प्रसेसा ओमफ्राय बेनि उनाव। जोङो ओम बे खोथियाखौथ' फुखांना फुना लाबाय नालाय ओमफ्राय खोथिया। खौ बिदिनो जों आखा आखा बिदिनो खाना लायो आरोना। माबानि थालिरनि माबाजों फस्लाजों बेखौ दिरुं बायदि। खालामना लानानै खाना लायो आरो ना सोरबा सोरबा औवानिबो। औवानिजोंबो दिरुंखौ माबाना लानानै बानायो बे मा होनो खाग्रा। खौ बानायो औवानि माबाजोंबो ओमफ्राय बिदिनो आखा आखा खानानै जोङो। बे खोथिया गायनाय जायगानिफ्राय बेखौ थिखोना लाबोनानै जों माबायाव दोनहोयो। थैयो आरो ना दुब्लियाव ओ बिदिनो ओम, दबसे जायगायाव बिदिनो दोनहोयो आरोना ओमफ्राय बेखौ रानना होयो दुब्लियाव। ओमफ्राय जाउनाव जोङो खाथि खालानि न'खरनि मानसि नङाबा रुवानि नायगिरनानै। माइखौ गायनाय जायो आरोना। सोरबा सोरबा हाजिरा गायो रुवानिफोरा ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओरैनो गायना होफैयो ओमफ्राय सोरबा। खाला बदल गायो आरो ना माने। इसानाव गायखांनाय जाबा जोंहानि मानसिया बिसानावबो गायहैनांगोन बिदि टाइपनि आर ना। ओफ्राय बिदिनो माइखौ गायो गायनानै। ओम गायनायनि उनाव साननैसो थानानै जोङो। हासार होनाय जायो आरो ना हासारखौ ओम। बिदिनो गोबां हासार थायो हासारनि नेमफोरखौथ' आङो बारा मोजां। मोनथिला नोंथां ओम माबा। माबानि थाखाय जेरै हासारा एम्फौ एनलाखौ ओ माइनि। ओमफ्राय बिदिनो सेभ खालामनो थाखाय। माने एम्फौ एनलाखौ माबा आरो ना माइनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय ओमफ्राय जोंनियाव। ओ ओ हाग्रा बंग्रा बिरात रजयो नालाय माइ गायबा ओमफ्राय बि फोरनि थाखायबो माबाया थायो आरोना बे ओ हासारा ओमफ्राय बिदिनो माइआ जौ। बा जौबा बिराद मोजां नुयो आरोना माइ जौनाय बिदिनो। ग्रिन नुयो एकदम ग्रिनारि टाइपनि। नुयो आरो ना ओमफ्राय नोंथ।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
माबे माइखौ जानो माइरं सरि माइरंखौ जानो मोजां मोनो।
- आंथ'साखौ मोजां मोनो जानानै।
ओ ओफ्राय। नोंथाङा माइब्रा माइरं औ माइब्रा माइरंखौ जापेरबाय ना।
औ औ जायो फिथाबो संनानै जायो । ओ थावनि फि फिथाफोरा एमथाब बेफोरखौ जायो आरोना ओमफ्रायो दा दा जेनेबा माइ गायनायनि सिजोन नालाय ओमफ्राय नोंसाबो गायो नामा?
औ जोंहा गायखांबाय नोंथां जोंहा माने ओ मोननै टाइपनि माइ गायदोंमोन आर ना मोनसे मोनसेया जाबाय दा जे जेरै माने दैज्लां बोथोराव माइ गायगासिनो बेखौथ' गायखांबाय बेनि आगोल ओम बिदिनो बरा माइ न मा होनोमोन बे गायदोंनोन आरोना बोथोरनि सिगाङाव गायनाय जायो बे माइखौ एसे अफ सिजोन बायदि जाहैयो आरोना । बे माय गायनाया बे माय बे बेनि माय ज जो जोबोत गोथाव जायो ओफ्राय जोंहा औ । माइखौ गायखांनानै बेनि बेखौ एसे फान फान आरोना। ओमफ्राय माइनि क्वानटितयाबो जोबोद मोजाङानो ओंखारदों ओमफ्राय बेखौ बेफारिनो फानहैनानै मोजां था खा मोन आरोोना नोंथ नोंथांमोनाबो माइ गायदोंमोन नामा न'खराव?
माहोनदों?
नोंथांमोननाबो माइ गायनाया जोब्बाय नामा?
जोंहाथ' बिदि माइ गाया ओमफ्राय जोंहानि बे आयं नोंथमोनहा गायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा जोब्बाय । माने गायखांबाय आरोना ।
औ औ ।
ओफ्राय मा मा माइरं मा माइरं गायदों आंबो मोजाङै मिथिया । आ ।
औ औ ।
ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोराव गायो नालाय दा बिराद खस्थ' जाहैयो आरो । आरो ना मानोना गायग्रा दुब्लियानो बेसेबांबा गोजानावखा नालाय ज जान नाय लोंनाय हैनो थाखाय बे हाब्रु लामायाव बिराद खस्थ' जाहैयो आरो ना ।
अ नोंथाङा बैसागु बोथोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ बैसागु बोथोरालाय बर'नि रंजानाय सम ओमफ्राय बियो एप्रिल दानाव जायो नामा औ। एप्रिल दानाव जायो । ओमफ्राय बिदिनो रंजानायनि खोथाखौ होनोबा औ मानसिफोरा बिदिनो गामिनि बुरि बोराय सेंग्रा सिख्ला बयबो लोगो नांनानै न' न' रंजाहोयो । बिदिनो दख'ना गाननानै मा होनो आर'नाइ लानानै बिदिनो मोजाङै देलायनानै न'खर न'खर बिदिनो रंजाहैयो आर ना मोसाहैयो जेयाव माने नखरफोराबो अननानै फैसा एबा माइरं बिदि हरो ।
औ ।
रंजायो बिदिनो । जायो लोङो ज' ज'नो दा गामिफोरावबो फांसन बिदि टाइप जाहैयो जेराव माने बर' बर' गान मोसायो बर' गान खनो रोजाबो बिदिनो रंजायो आरो ना गामिनि मानसिफ्रा ज' ज'नो बिदिनो खेलाफोर गेलेयो गामिनि गेजेरावनो खेलाफोर मा माबि खुंना होयो ओमफ्राय बिसोर बयबो ज' ज' गेलेना रंजायो खाना बिदि जायो ज'मा संलायनानै न'खरजों न'खर बयबो गामि गंसे बिदि लोगो नांनानै जायो आरोना
नोंथां दे होनबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ
गोजोन्थों